नोंथां खोनादोंना औ नोंथां खुलुमबाय गोजोन मोनाबिलि औ औ मोनाबिलि समनि गोजोन हामलायनाय जासि हरनाय थाबाय नोंथांनिसिम
औ नोंथां जासिहरनाय थाबाय औ नोंथां खोनादों बुंनो हागोन दे
दा औ औ नोंथांजों ओ हरनाय कल हरनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय जोंहा मोनसे आयदानि सायाव ओ सावरायनो सानदों नोंथां
औ औ बुंनो हागोन दे बुंनो हागोन औ
औ औ औ औ दा सावरायनो लानाय आयदायानो जाहैबाय जोंनि बर'हारिनि जौ सावनायनि ओ नेमखान्थि एबा जौ खावनायनि आदब खायदा बेफोरखौ माबादिहाय जोंनि समाजाव बाहायनायखौ नुबोयो एबा मा माबादिहाय सावनाय नु बियो बेनि बागै नोंथाङा आंनो इसे सुंदुयै फोरमायना होनो हागोन ना? खोनादोंना नोंथांङा
औ नोंथां खोनादों माने जौ सावनायनि सोमोन्दैथ' माने औ मिथिनोमो नो माने जोंनि बर' हारिनि माने बे मोनसे आगोलनिफ्रायनो मोनसे गुबै हाबा। माने जोंफोरना माने जेथिया माने माबाफोर
उम
माबाफोर माने प्रग्रामफोर जाबा माने जोंफोरनि समाजाव जोंफोरो बे माने जौ जौ लोंनाय एबा माने जोङो जौखौ ओ जौदो लोगोसे माने जोङो माने रंजानाय एबा मोसानाय
ओ ओ ओ
ओमफ्राय आं बुंनो सा नदों माने बिदिनो जोंङो जौ जौ सावनानै माने जोंफोर माने बिदिनो रां बो आरजिनो हायो माने बिदिनो माने जोंनि सायाव माने बर'फोरनि सायाव माने बे जौ लोंनाय ए बा जौ सावनाय माने बेयो मानसिनि बाहायनायनि सायाव आरो माने जायफोरानो माने बाहायनो रोंङो माने जायफोरानो बाहायनो रोंङा माने बिदि आरो माने जायफोरा बाहायनो रोंङो बिसोरनि माने देहाया बो एक्टिभ थायो। जायफोरा बाहायनो रोंङो खिन्थु मा गोदोसोनानै थाबा माने मोजां जाया आरो माने देहाया गाज्रि जायो। औ नोंथांङाबो एसे फोरमायदो जौनि बागै
नोंगौ औ औ दा जोना थांङोब्ला होननानै बुंनो थाङोब्लाथ जोंहा जा जोंनि बर हारिनि जौ दा बेखौ जोंङो मोनसे संनाय खावनायावनोथ गोलैयो नालाय जौआब बो बे रोखोमैनो जोंहा जौआ बर हारिनि मोनसे सिनायथि एबा हारिमुनि मोनसे गोनांथार बाहागो होननानै साननो लानाय जायो। जिहेथु जोंहा जोंखौ बर फुरानो सावो नालाय थिग बेबायदिनो जोंङो जौखौ गोबां बर आइजोफोर बेनो गामि-गामि खायसे गामि गामियाव जों सावनायखौ नुनो मोनानो दा जौ होननानै बुंङोब्ला जौ खावनायनि ओ आदब खायदा होननानै बुङोब्ला जोंहा नेमखान्थि होननानै बुंब्ला जोंहा जौ गिबियै ओ जौबानायनो थाखाय जोंहा ओ एमाउनि गोनांथि जाग्रोयो जायखौ जों मस्ला महरै ओ जों दा जखाय एबा ओंखाम संनायाव जा बेवहाय जों होनाय जायो बेनि उनावहाय जोंङो ओम होखांनानै जा एमावखौ होखांनाय होखांनायनि उनाव जोङो ओ जा जौ ओ बै जुमायखौ जोङो स द' एबा स्नि साननि गेजेरावनो जोङो ओ बै जुमायनिफ्राय ओ माइरोसि औ औ जुमायरोस मोननो हायो ओ बे जायखौ जोङो जुमाय रोसि थि होननानै लोंनाय जायो । ना बे रोखोमैनो जोमै रो सि होननानै बुंनो थाङोब्ला जों गोबां माइरंनि जोङो ओ जुमाय बानायनाय नुनो मोनो बायदि बायदि रोखोमनि ओ थिग बेबादिनो बेनि गेजेरावनो जोंहा ओ गोनांसिन एबा जोंनि बर'नि गोनांसिन जोमाय होननानै बुङो अब्ला जोंहा माइब्रानि जौ माइब्रा नि जौखौ जों बांसिन नुनो मोनो एबा औ औ औ। थिग बेबादिनो बेसेबाबा रो ओं गोथाव लोंनो गोथाव जायो बे माइब्रानि जौआ। बै माइब्रानि जौखौ जों ओ बोसोर मोनसे एबा बोसोर मोननैसिम फिनानै दोननाय जायो जाय खौ जोङो बैसागो बायदि बायदि रंजालि फोरबोफोराव जोङो लोंनायखौ जों बांसिन नुनो मोनो दा माइब्रा माथा बायदि रोखोमनि जोङो जुमाय बानायनायखौ जों नुनो मोनो दा बे रोखोमैनो जुमायखौ बानायखांनायनि उनाव एबा लोंखांनायनि उनाव हा ओ जौ गोरान महरैबो दिहुननाय जायो । बै जुमाइनिफ्राय जायखौ जोङो ओ जोंनि बर' रावाव सेरेफ होननानै बुंनाय जायो । औ औ थिग बेबादिनो बेबादिनो जोंनि ओ आइजोफोरा औ औ नंगौ।
आंबो नोंथां बुंनो सानदों आरो ना बिदिनो औ नोंथाङा जेरै बुंदोंमोन माने जोङो माइब्रानि जों माइ ब्रानि जौखौ माने बांसिन लोंनाय जायो आरोना जेरै जोंनि रंजालि फोरबोफोर फैयो जेरै बैसागो औ माने जों बांसिनै बे माइब्रानि माइब्रानि बिद दै रोसि जों बेखौ बांसिन बाहायनाय जायो। जोङो ओमफाय बुंनो, बुंनो थाङोबा माइब्रा माथा होननाय आरोना बे माइब्रा मा था बे माने सेरेबफोरखौ माने जायफोरा माने खामानि मावो ओ जायफोरा जेथिया खामानि मावो जेरै लेबार फोर माने बिसोरो बांसिन लोंनाय जायो आ रो माने जोङो बुंनो थाङो माने जिया माने जोङो देहानि थाखाय नांगौ नांगौ होनब्ला माने जिया जिया जोंनि देहानि थाखाय नांगौ होनब्ला माने मोजांहिसाबै आरो ना जोङो माइब्रानि खौ लोंजायो आरो ना। जोङो माइब्रानि रोसि बे जौखौ माने जों लोंजायो माने माने माने बुहुत बुरजा नङा आरो। ना माने बिदिनो एफा एने आरोना लोंजायो माइब्रानि जौ माइब्रानि जौखौ किनथु जों बे बुंनो थाङोबा माथ थानि आर ना माथा बे माथानि जौ खौ जों लोङोबा हदायबो लोङोब्ला माने जोंनि देहा फोरा थ खहा जानो हागौ आरो। औ माने जों सेरेब होनना बुङो ना। माने औ बे सेर बे सेरेबखौ माने जोङो हदायबो लोङोब ब्ला माने बुहुत बुजा लोंब्ला जोंनि देहाया खहा जानो हागौ जों बेखौ नुयो आरो। ना औ। माने जोंफोरो माइब्रानिखौ लोंनो लोङोब्ला माने जों फोरो रंजानाय हिसाबै लोङोब्ला आरोना एसे खापसे खाप लोंबा माने जेबो जाया आरो ना खिन्थौ औ खिन्थु बिख खौ बहुद लोंबा माने जोंनि देहाया बिदि खहा जायो आरो नोंथां औ।
जायो जायो थारैनो सैथो। दा बेनि बेलायावनो दा आं बुं बुंनो सानदों औ औ दा जौ बाहायनायनि एसे आगोलावनो बुंलां खाबाय नोंथाङा जों जौ बाहाय माबोरै जौ बाहायो? नोंगौ सैथो। जों जौखौ नांनायनिख्रुइ बारा बाहायोब्ला जोंनि देहा एबा सोलेरा ओ गोबां खहा जानायखौ जों नुनोबाय नुनो मोनो जेरैहाय बायदि रोखोमनि औ औ गा गेदेर गेदेर बेमार जानायखौ जों नुनो मोनो बेखौ जों जेसे जायो ओ जों नां नांगौखिनिखौ लोंनांगौ जाहिनो हायो नाथाय बेनिख्रुइ बांसिन लोङोब्ला जोंहा जोंनि गावनिनो खहा जानायखौ जों नुनो मोनो। दा जिहे जोंनि जौखौ बर'फोर खौनो बांसिनै बाहायनाय नु नुनो मोनो नालाय दा बेनि रोखोमाव जौ बाहायनाय बायदि बायदि जों नुनो मोनो जेरैहाय जोंनि बर'नि हाबा बायदि बायदि फोरबो खास खर्म ओ गो थारजुलि बायदि बायदि गेदेर गे देर ओ हाबाफारियाव जों जौ बाहायनाय खौ नुनो मोनो। दा बेनि गेजेरावनो जों हमनानै ला जेरैहाय जोङो ज' ज' सावरि जालायनाय नुनो मोनो गामि ओनसो लाव थिग बेै सावरि जानायावबो जोंहा जौआ गोनांथार बाहागो जानानै फैयो जौखौ नांथारगौ जानानै फैयो। दा जौ जौ होननानै बुङोब्ला आरो मोनसेबाव बुंबाव जायो दा जौआ जोंनि फरायसा जिउनि ओ सुथुर होननानै आं सानो मानो होनोब्ला जोंहा जौखौ फरायसा समाव लोङोब्ला औ औ नंगौ नंगौ नंगौ। बाहायनायनि सायाव दा जोंनि लाइमोन फरायसाफोरा जौखौ ओ नांनायनि बारा बाहायोब्ला जोंनि लाइमोनफोरनि जिउआ ओ एबा फरायसाफोरनि जिउआ इयुनाव जों जाखांफु जानायखौ जों नुनो मोना आरो। दा जौ जौ जुवा होनोब्लाथ' अ औ औ। औ जाय जौखौ जों लोंदावो बे लों जों जौखौ जों ओ गारनो हायि जानायखौ जों नुनो मोनो। थिग बेबादिनो सानफा एफा सान एफा गोबां लों नाय बारा जानायखौ जों नुनो मोनो गामि ओनसोलाव सेंग्रा एबा फरायसा फोरखौ थिग बेबादिनो जों हानायमानि फरायसाफोरा जौनि जानगाराव थानांगौ होननानै आं सानो बेनिखायनो जोङो ओ जौ बाहायनाय खौ ओ गावनि गोसोखौ हमथानानै बाहायनांगौ। नांनायनिख्रुयबो बांद्राय बाहायोब्ला जोंहा गोबां जेंनायाव गोग्लैनो खौ जों नुनो मोनो।
औ नोंथां आंबो बुंनो सानदों आरो ना औ माने जों फोर माने जौ बाहायनायखौ माने जोंसो सोलोनांगोन आरो ना माने जोंफोर मब्ला साम माब्ला समाव जों फोर बाहायनांगौ मब्ला सम समाव बाहायनाङा जों बे रोंनांगौ आरो माने जेरै जोंनाव जेरै जोंनाव रंजाग्रा फोरबो फोरबोफोर फैयोना जेरै बैसा गो एब्ला नङाब्ला मब्लाबाफोर माने बिदिनो प्रग्रामफोर हाबाफोर फैयो ओ बे समावल' माने जोंफोरो जौखौ बाहायनांगौ आरो ना। माने जों बाहायनो रोंनांगौ। खिन्थु ओरैनो जोङो हदायबो बे जौखौ बाहायबाय थाबा ओ जोंनि देहाया खिन्थु खहा जालां गोन आरो। हा माने बेखौ मान बेखौ मान मानसिफोरा बिथिंयै सानदों। दों माने औे माने आं बुंनो औ माने जोङो रोंनांगौ माने जोंनि मानसि फोरनि सायाव बाहायनाय आर ना औ जों मारैहाय बाहायो मारै बाहायनाङा जों बेखौ रोंनांगोन थारैनो जोङो खिन्थु बे जौखौ लानानै जोङो बाहायनो रोङाबा खिन्थु बे जौआ जोंनि जिबनखौ खहा नस्थ' खालामगोन आरो नोंथां। औ
नंगौ नंगौ थारैनो सैथो। दा नोंथांमोननि ओनसोलाव जौ फाननानै मा मुलाम्फा जानायखौ नुनो मोनो लां रांखान्थिनि? औ औ दा जोंनि ओनसोलाव जों ओरैबायदि नुनो मोनो खायसे खायसे आइजो एबा खायसे खायसे मानसिफोरखौ ओ जौ ओ बानायनाय एबा जौनि बिथिङाव रांखान्थि बिथिङाव जों ओरैबायदि नुनो मोनो खायसे खायसे न'खराव जोङो जौ बानायनानै एबा जौ संनानै ओ रांखान्थिनि बिथिङाव जोङो गोबां ओ न'खर सालायनाय खो नुबोगासिनो दङ जेरैहाय जौ औ औ औ औ औ जेरैहाय जोङो जौ सावनानै जा सौनिफ्राय ओंखारनाय जा अफ्रि होनना बुङो जोंनि बर' रावआव बे अफ्रिखौ जोङो जोंनि जोंहा न' आव फिसि जानाय औ औ अमा बे अमानो आदार महरै होनाय जायो दाय औ औ हायो थिग बेबादिनो दिनो अमाया बै अफ्रिखौ जानानै जों गोबां बिबांनि देरनायखौ जों नुनो मोनो थिग बेबायदि बिदिनो बायदि रोखोमनि जों ओ जिब जुनारबो लानो हायो जौ जौ खालामनायनि बिथिङाव नायनो थाङोब्ला गोबां रांखान्थिनि बिथिङावबो जों हेफाजाब मोननायखौ नुनो मोनो जोंनि ओनसोलाव एबा गामियाव दा जौ जुवा होनोब्लाथ' गोबां रोखोमनि जौ जुवा जों नुनो मोनो जेरैहाय जौ बानायनायनि खान्थियाव जों बाजाराव खायसे खायसे आयजोफोरखौ बाजाराव जौ फानहनायखौबो जों नुनो मोनो थिग बेबादिनो बिथांमोना रांखान्थिनि बिथिङाव गोबां हेफाजाब मोननायखौ जों नुनो मोनदों दा नोंथां जोंना समाबो जानानै फैबाय औ औ नोंथांजों गोबां औ जाबाय जाबाय नोंथां आ न नोंथांजों गोबां खोथा सावरायनो मोननानै गोसोआ गोजोननाय मोनबाय औ औ ओ
औ नोंथां औ औ गोजोन्थों अके